हेलौ' हेल' नोंथां। औ नोंथां, ओ नोंथाङा हेल' नोंथां
खोनादों ना नोंथाङा?
खोनादों नोंथां।
हेल' नोंथां।
हेल' नोंथां खोनादों ना?
हेल' नोंथां।
हेल' नोंथां खोनादों ना? हेल' नों औ खोनादों नोंथां।
हेल' नोंथां।
नोंथाङा खोनायाखै नामा नोंथां? हेल' नोंथां।
हेल' हेल'
हेल' नोंथां खोनादों ना? हेल' नोंथां
हेल' नोंथां
हेल' नोंथाङा खोनादों ना? हेल' नोंथा? नोंथाङा जेबो खोनायाखै नामा?
हेल' नोंथां। नोंथाङा खोनादों ना?
औ नोंथां खोनादों। हेल'
हेल' नोंथां।